हालौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो नोंथां।
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय।
औ नोंथां नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम लायनाय बावहरबाय।
औ आं नों नोंथांनि सेराव ओ मोननैसो टपिक लाना सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ हरदों नोंथाङा एसे समनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोबोरैनो।
औ आं नोंथांनि सेराव माने मिथिंगायारि जाब्रबथाय बे टपिकखौ लानानै आं नोंथांनि सायाव एसे सावरायनो लादों। बे मिथिंगायारि जाब्रबथायनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना हो होनांगौ?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथांङा जोबोद मोजां सोंथि खालामदों।
औ औ औ।
ओ मिथिंगायारि जाब्रबथाय होनना बुङोब्ला आं गिबियावनो बुंनांगोन आ दैबाना ओ बेफोरबायदिनो बारहुंखा
औ औ।
आरो बांग्रिं।
औ औ।
अर्गें बेरफुसारनाय
औ औ।
बुहुमनां दुंखावनाय
औ।
बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जों मिथिंगायारि जाब्रबथायखौ जों नुनो मोनो। दा बे मिथिंगायारि जाब्रबथायफोरनि गेजेराव ओ जोंहा जोबोद गिनांगौ दं सुबुं माहारिया बा जिब जुनार गासैबो जिवारि ओ गासैबो गिनो गो आरो
औ औ
मिथिंगायारि जाब्रबथाय होनना बुङोब्लाथ गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि जाब्रबथाय दंबावो गेदेरनिफ्राय लानानै फिसा फिसानिफ्राय लानानै गेदेर जेरैबायदि ओ अरनबारि ओ‌ बांद्राय दुंथायनि जाहोनाव खामलाबनाय बेबो मोनसे मिथिंगायारि जाहोन जानो हायो औ दा जों ओ जेरैबायदि गिबियावनो दैबानानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला
औ
दै बानाया जाबाय मोनसे मिथिंगानिनो जाब्रबथाय जों बांसिन सिन रोखोमै ओ दैज्लां बोथोर बा गोलोम बोथोर नि समाव बे दैबानानि जाब्रथाय बे खौ नुनो मोनो आरो
औ औ औ
बे दै बानाया जायोब्ला जों सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोबां खहा जायो औ जेरैबायदि खाथि खाला दैमा थानाय न' बां गामि बेफोरबायदि
औ
खाथि खाला गामिफोरा जोबोद खहा जायो बिदिनो दैबाना जानानै जोबोद गोनांथि नांगौ मुवा बेसादफोरा बुखारलांजायो न' बां बुखारलांजायो आरो दंफां लाइफां बिफाङआ हा गिसि खानानै बिदिनो बुखारलांजायो आरो बिदिनो माखासे जिब जुनारफोराबो बुखारलांनानै गावबा गावनि जिउखौ खहा खालामनांगौ जायो
औ औ
बेनि थाखायनो बे दैबानानि जिथु मिथिंगायारि जाब्रबथाय जोबोद गिनांगौ ओ बेनि उनाव आं बुंनो सानो ओ बारहुंखा बारहुंखा फैयोब्ला औ बारहुंखा फैयोब्लाथ' जों बेखौ खौ जों रावबो थि सम बुंनो हाया बारहुंखा फैगोन मागोन बेख खौ जों बुंनो हाया
औ औ ओं
जों बांसिन ओ दैज्लां बोथोरनि समाव बेखौ नुनो मोनो दैज्लां बोथोरनि समावनो फैयो बारहुंखा बिफाया
औ औ
जेब्ला बारहुंखा फैयो अब्ला जों बांसिन रोखोमै नुनो मोनखायो ओ दंफां लाइफां गायनाय न' बां बायनाय ओ बेनिफ्राय जिथु मोब्लिब मोब्लिबनि जोबोद गोहोम खोख्लैयो बारहुंखा खाया
औ
फैनानै दंफां लाइफां बायोब्लाथाय गामिनि बा ओनसोलनि जिथु मोब्लिबनि थार होनना बुंनांगोन बैफोर बायसिननानै जों जयो ओ बिदिनो मोब्लिब बा सानसे साननै सानथाम बिदि जोंखौ मोब्लिबनि ओ थामहिनबा सुबुं माहारि खौ जोबोद खस्थ' खालामो बा ओ जोबोद दुखुनि थासारि सोमजिहोयो आरो
औ औ
नांगौ रोखोमै जोङो गरमब्लाबो फेन लानो हाया नांगौ रोखोमै जोङो जानबुंफोरखौ सालायनो हाया मोब्लिबजों सालायनो गोनां मेसिनारि जिनिसफोरखौ जों सालायनो हाया बेफोरबायदि गोबां ओ खैफोदाव गोग्लैनांगौ जायो आरो औ दा बे सम समाव आं बुंबावगोन जिथु बांग्रिं
बांग्रिं
बांग्रिङाथ' जोंना मिथिंगायारि जोबोद गेदेर जाब्रबथाव
औ औ औ औ
ओ बे बांग्रिं फैयोब्लाथाय जों हरखाबनो ओ बांसिनानो ओ गिलुं गिलुं बाग्दावखांनाय जायो आरो ओ जानो हागौ राव रायज्लायनो रोङै जिब जुनारफोराबो बे गम मोनो मिन्थियो जों सुबुं माहारियाथ' गोबाङानो गियो बेखौ बांग्रिं फैयोब्लाथाय जों ओ हाफोरा गावस्रानानै बा बिदिनो बायदिसिना दंफां लाइफांफोरा बायसिन जानो गियो खाथि खाला थानाय गेदेर गेदेर बिल्डिं नफोरा बायसिन जानो बिदि गिनांगौ
औ औ गिनांगौ
बेखिनियाव आं बुंनो सानो बांग्रिं फैयोब्लाथाय जों हानायमानि लांदां जायगायाव खारनाया मोजां आरो दंफां लाइफांनि जानगाराव थानाया मोजां आरो न सिङाव थायाबालानो लांदां जायगायाव थांनाया मोजां दा बेे बिथिङाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ औ बे ओ बांग्रि मावनायनि जाउनाव ओ जोंहा माबाफोर खहा जानो हागौ नामा बे खहानि सायाव एसे सुंलुय फोरमायना होनांगौ आरो नोंथाङा
नंगौ नोंथां बांग्रिं फैयोब्लाथ जों गिबियावनो बुंनांगोन ओ सुबुं माहारिया जि खिथु बिखा दं नङा होमबा
औ औ
बिखानिबो मावखांनाय सोमजिनो हायो ओ बिखाया माव- सुबुं माहारिनि जिथु बिखा मावखांनाय बे दाम बेखौ हार्ट एटेक होनना बुङो बियो हर खाबजाब्रबथाया होनना बुंनांगोन बेखौबो
औ औ हरखाब जाब्रथाय
सुबुं माहारिया ओ ओ जिउ खहा खालामना लानो गोनां जायो गोबाङानो नाथाय खायसेया मोजां जांनि लामायाव फैयो बेबायदि जा जाथाया जानो हायो आरो बांग्रिं फैयोब्ला आरो फारसेथिं बांग्रिं फैयोब्ला दैबाना जायो होननानैबो जों मिन्थियो आरो बिदिनो गोबां रां खरसा खालामनानै बानायनाय ओ बिल्डिं न'फोर बायदि आरिफोरा बायस्रालांनो हमो
औ औ औ
ओ बांग्रिङाबो जिथु रिक्टार स्केलनि जिथु रिखटार सेवारि होनना बुङो बेनि फुनाय जायो बेवहाय बा दसे दशमिट बा बिदिनो द' दशमिक नै गु दशमिक थाम बेफोरबायदि ए जखा दं बांग्रिनिबो जों सरासनस्रा बा दशमिकनि सायाव फैयोब्लानो जोबोद गेदेर बांग्रिं होननानै साननो हायो बिदिनो दस स्नि दाइन दाइन गुसिम सहैयोबाथ' जों थोंजोङै बुंनो हायो मानसि माहारि बा जिखुनु जिउ गोनां जिब जुनारफोरा थैनायनि लामायाव जौसेयाव दाइनजि जौ खोन्दोआ जायो आरो
औ औ
बिदिनो खर' गिदिंनानै गोलैलागोन ओ बिदिनो गावनि जिथु देहायारि हमथानाय बेखौ हमथानो हाया जागोन ओ थोंजोङै गसंना थानो हाया जागोन। बिदिनो गोग्लैगोन ओ न' बां आरि फोरा बायस्रागोन बिदिनो गोलैसिनगोन मानसिनि जिउआव जोबोद खहा बा जो खोम खालामगोन आरो औ बे बिथिङाव नों बिथाङा माबाफोर आलदा सोंथि सोंबावनो?
औ औ ओ साबायखर थाबाय। नोंथाङा बाग्रिंनिसायाव फोरमायना होनायनि थाखाय आरोबाव आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों जे बा हरखाब जाब्रबथाय बा बारहुंखा फैयोब्ला
औ
जोंहा जोंनि सरासनस्रा बा थासारियाव माबाफोर गोहोम गोग्लैनाय बिनिस बेयाव नोंथाङा एसे सुंदै फोरमायना होनांगौ
नंगौ बार फैयोब्ला आ आं दहायबो एसे बुंदों बार फैयोब्लाथाय ओ ओनसोलनि थासारिया जोबोद गाज्रियै महर लायो ओ बार फैयोब्ला बेसेन गोसा दंफां फोराबो गुबहैयो। ओ गोबां रांखान्थि थि बिथिङाव लोरबां जायो। ओ दुखुनि दुखुनि जा। थाय सोमजियो। बिदिनो नांगौ समाव जोङो मोब्लिबनि जिथु बोहैथि बेखौ मोननो हाया ओ बार फैनानै जुदि हरखाबनो ओ लामानि ओ मोब्लिबनि जिथु तार बेफोर जयोब्ला जों नांगौ समाव मोब्लिबखौ मोननो हानाय नङा बोहाय थिखौ अब्ला जों बायदिसिना मोब्लिब जों मावजानाय खामानिफोरखौ मावनो हाया।
औ।
जोबोद खहा जायो आरो बेखौ बुंनांगोन ओ। बार फैयोब्ला जोङो ओ लांदां जायगाफोरावबो थाद्रायनो नाङा हानायमानि जों मोनसे मोजांथि जायगायाव थानांगौ जाय जायगायाव जेबो खैफोद जाया। ओ। बिदिनो खैफोद गैयै जायगायाव जों हानायमानि थानांगौ। बार फैयोब्ला गोबां जाब्रब बिदिनो ओ हानि न' थिं न'फोर बायदि आरि बेफोर थिं न'फोरा बुखारजानानै जोंनि सुबुं माहारिनि देहायारि जखम खैफोद खोख्लैनो हायो आरो। आ बेखायनो। ओ ओ बार फैयोब्ला हर- खाबनो जों एसे रैखाथि गोनां जायगायाव थानाया मोजां आरो औ बेनि सायाव नोंथाङा ओ माबायदि मोनखो नों नोंथाङा जानो हागौ गोजोननाय मोनबाय। आं नोंथांजों उननि समाव राय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा दसे सम होननानै आंनि जा सोंथिफोरखौ नोंथाङा मोजाङै आंजों सावरायनायनि थाखाय।
औ
गोजोननाय थाबाय आरो आबाव फिन इयुनाव लोगो मोनफिनगोन
औ गोजोन्थों